औ
खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा समखौ आंनो एसे होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
अ नोंथांखौ आं फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे गोनां माने आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन बे आयदायानो जाहैबाय बर' हारिनि आइजोफोरा लाथा एम्फौखौ माबादिहाय फिसानिफ्राय फेदेरनानै माबादिहाय जों देरनायसिम माबादिहाय फिसियो आरो बेनिफ्राय जों माबादिहाय मुलाम्फा मोननो हायो। बेनि सायाव
औ
जोंना दा बर' हारिनि आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जों लाथा एम्फौ फिसिनायखौ जों नुबोदों नङा होमबा नोंथां बै लाथा एम्फौखौ जों ओ जेब्ला बिदै बै बिदैनिफ्राय जों एम्फो ला था एम्फौआ जेब्ला ओंखारो बै लाथा एम्फौनो जोङो जा ओ इन्दि मा होनो मा बुङो बिखौ ओ जा बिलाइ जायो लाथाया बे बिलाइखौ होनानै जोंना लाथानि खौ माने फिसानिफ्राय जोंना फेदेरबोयो नङा होमबा नोंथां
औ
जोंना बेफोरबायदि माने फिसानिफ्रायनो जों मोजाङै जोथोन लानो नांगौ नङा होमबा नोंथां जेब्ला जों फिसानिफ्राय मायबा मोनसे बुस्थुखौ जोथोन लाया अब्लाना बै बुस्थुआ देरनायाव लागै माने मोजां जाया नङा होमबा नोंथां
औ
जेरैहाय जों दा मानसिनि बेलायावनो बुंनो थाङोब्ला बै जाय मानसिखौ जों उदैनिफ्रायनो माने मोजां गियान होआ अब्लानिया बे मानसिया माने मोजां जाया नङा होमबा नोंथां
औ
बेफोरबायदिनो जों उदैनिफ्रायनो लाथा एम्फौ खौबो जों मोजाङै फिसिनो नांगौ नङा होमबा नोंथां
औ
जेरैहाय दा नै ओ लाथा एम्फौखौ जोङो माने देर ओ देरो देरनानै जोङो बै लाथा एम्फौआ जेब्ला ओ माने मोनो जायखौ जोङो माने मोननायखौ जोङो जा हियाव दोनो हियाव दोननानै जोङो सानथाम सानब्रैनि उनाव बोखायो नङा होमबा नोंथां बेखौ बोखानानै जोङो जा लाथा फिथोब ओ लाथाया फिथोब थोबनानै जा सिङाव थायो बै लाथाखौ जोङो जेब्ला ओ बोखारो अब्लाना जों बै लाथाखौ जोङो जानो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ
जों बै लाथाखौ जोङो बाजार बायदिसिना जायगायाव जोङो माने फानहैनानै जों रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ थारैनो
बेनि गेजेरजोंबो जों गोबां रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
आरो जों जा नै लाथा फिथोब बै फिथोबजों जोङो माने बर' हारिनिफोरा हि दायो नङा होमबा नोंथां
औ
जेरैहाय दा बै लाथा फिथोबखौनो जों ओ दैयाव रुनानै ओ आखाइजोंनो माने थावख्रि लुनानै गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनिफोरा ओ खुनदुं बा नायनानै जेरैहाय दख'ना ओ दख'ना गामसा आर'नाइ फालि ओ एबा फास्रा बैफोरखौ जोङो बे इनदि एबा लाथा एमफौनिफ्रायनो जों मोननो हादों नङा होमबा नोंथां
औ
जायनि जाहोनाव बैफोर जा जि इन्दि जिनि माने जिफोरखौ जोङो बा बाजारफोराव लांनानैबो जों फाननो हायो नङा होमबा नोंथां
औ
आरो जों ओ जि दायालासिनो नैबे माने लाथा एमफौनि जा खुनदुं बै खुनदुंखौबो फाननानै जों गोबां रां आरजिनो हायो नङा होमबा नों थां
औ
जायनि जाहोनाव जोंना न'खर सालायनायाव मदद मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ
आरो जों बै लाथा एमफौया जेब्ला फिथोब थोबो बै फिथोबखौ जोङो माने दोननानै आरो फिन बे लाथाया लाथाखौ जोङो माने जेब्ला जोङो जमा खालामनानै माने दाबसे जायगा मोजाङाव दोनो अब्लानो बै लाथायानो फिन सिखिरि जानानै माने बिदै होफिनो नङा होमबा नोंथां
औ
बे बिदैजोंनो आरो जोङो माहोनो लाथा एमफौखौ लाबावनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ
जों दा लाथा एमफौखौ माने मोजाङै लानायनि गेजेरजोंनो जों माने फेदेर बोनांगौ नङा होनबा नों जेरैहाय जों बायदिसिना साखोन सिखोनै दोननो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां?
औ
जों लाथा एमफौखौ जुदि साखा साखोन सिखोनै दोनाबा जोंना जा लाथा एमफौ बैफोरो माने थैयो नङा होमबा नोंथां
औ
अब्लाना जोंहा ओम खहा जानो हायो नङा होमा नोंथां माने जोंहा मोननांगौ बायदि मुलामफाखौ मोननो हाया नङा होमबा नोंथां
औ
आरो जों दा बर' हारिनि गोबां सुबुङानो नुयोदि दासिमहालागै गोदोनिफ्राय दा सिमहालागै माने लाथा एम्फौखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ
आथिखालावथ' जोंना सोरखारानो माने जा लाथा एम्फौ फियो बैफोरनि थाखाय बायदिसिना माने हेफाजाब होदों जायखौ जों जेराव जों नुनो मोनोदि न' बां बायदिसिना लुना होनायखौबो नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां?
औ
आरो जा जोंना लाथा एम्फौआ जा आदार जायो बेनि दंफां गायनायनिबो राहाखौ सोरखारानो जोंनो आथिखालाव खामना होनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ
बेनिखायनो जोंना बर बर' हारिफोरा बफोर लाथा एम्फौ फिसिनाय एबा जानायनि गेजेरजोंबो सिनायथि मोनो। नङा होमबा नोंथां नोंथाङाबो आंनो माने लाथा एम्फौखौ माबायदिहाय उदैनिफ्राय माने फेदेरो आरो माबायदिहाय मुलाम्फा मोनो। बिनि बागै आंनो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। नोंथाङाथ' लाथा एम्फौनि बागै एबा लाथाखौ बोरै फिसिलाङो बैनि बागै गोबां खोथा बुंलांखाबाय अब्लाबो आं जा मोनथिगौ नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायना होनोसै लाथा एम्फौवा थ' जोंना सिखिरिनिफ्रायनो जायो नोङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बै सिखिरिखौ जों मोनसे जियाव एबा हिसरियाव बाहोनानै जों बै बिदैखौ दैहोनाय जायो जेरावहाय बिदैआ गोबां बुरजा थायो एबा फिसा फिसा बिदै थायो बै बिदैखौ जों गासै गासै बिदैखौबो जों बख'नानै मोनसे दालायाव ज' खालामनानै दोननाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बै फिसा फिसा ज' खालामनानै दोननाय बिदैनिफ्रायनो जों बै लाथा एम्फौखौ मोननाय जायो बै लाथा एम्फौखौ जों ओ जमा खालामनानै जों दाला मोनसेयाव गुवारै दोननो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
ओ जेब्ला जों दा बै लाथा एम्फौ ओंखारो एबा बिदैनिफ्राय लाथा था एम्फौआ रोदोबखाङो बै लाथा एम्फौखौ फेदेरनो थाखाय जों गुरै गुरै बिलाइ फिसा फिसा जेरै इन्दि बिलाइनि गुरै खिलिनाय बिलाइखौ जों लाथा एम्फौ फिसानो जाहोयो। जेब्लासिम बेनि हाथाइया एबा अरनो हानाय जाया बै लाथाखौ जों बै इन्दि बिलाइनि फिसा फिसा रोदोमनाय बिलाइखौ जों जाहोनानै दोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बेनि अनगायैबो लाथा बिलाइनि अनगायैबो जों खारुं बिलाइ नि गोरलै खिलिनाय बिलाइखौबो जों बै लाथानो जाहोनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जेब्ला लाथाया बिलाइ गोरा एबा ओ रायो एबा हाथाइखौ हाथाइजों अरनो हानाय जायो। बै लाथानो जों ओ इन्दि बिलाइनि इन्दि बिलाइ गेदेर गेदेर एबा रानाय बिलाइखौबो जों होजायो बेनि अनगायैबो खारुन बिलाइनि रानाय बिलाइखौबो जों होजायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
ओ बेनि अनगायैबो इन्दि ओ एबा लाथा लाथाखौ फिनो थाखाय जों ओ हिन्जाव माहारिया गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो हिन्जाव माहारिल' नङा हौवा माहारियाबो जोबोर खस्थ' खालामनांगौ जायो मानो होनबा जों इन्दि बिलाइखौ न'आवनो मोनबाय थाया एबा खारं बिलाइखौ जों न'आवनो मोनबाय थाया थाया मानोना बेयो जाहोनायनि गेजेरजों खानसे समाव जोबलांगोन नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
बेनिखायनो जों गुबुन दाबसे हाग्राबारि एबा अरनबारिफोराव थांनानै जों इन्दि बिलाइ खारुं बिलाइखौ नागिरहैनाय जायो। नोङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
बैफोर इन्दि बिलाइ नागिरनाय खारं बिलाइ नागिरनायाव जोंहा जोबोर खस्थ' खालामनांगौ जायो। ओ मानो होनबा जों ओ बै बिलाइखौ गांसे गांनै लाबोब्ला जाया। मानो होनबा बै बिलाइखौनो जों बे लाथा थाखाय ओ लाथा एम्फौखौ फिनो थाखाय जों ओ बस्थानै बस्थाथाम बिलाइ लाबोखानांगोन अब्ला जों बै बस्थानै बस्थाथाम बिलाइ नागिरनायाव जों गोबां सम नांगौ एबा गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
बेनि गेजेरजोंनो जों लाथा एम्फौखौ फेदेरनो हायो। जेब्ला बै लाथा एम्फौआ गोमोन एबा गोमोन मानेथ' रानाय जायो रानायखौनो एबा ओ फिथोब फिथोब थोबनो जानायखौनो जों गोमोन बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
बै गोमोन जायो अब्ला जोंनिया लाथा एम्फौआ बै बिलाइनि इन्दि बिलाइनि रोदाफोरावनो जोंनिया फिथोब थोबो नोङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
औ माबा ओ गोमोन गोमोनखौ जों ओ हिस्ट्रियाव ओ बोखारनानै दोनो नोंङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
बै हिसट्रियावनो जोंनिया बै लाथा गोमोनफोरा फिथोब थोबो जेब्ला बै लाथा फिथोब थोबनाया साननै सानथाम सानब्रै जायो बैफोर लाथा एम्फौफोरखौ खौ जों सिथोबजों ओ लोगोसे ओ जों बोखारनानै दालायाव ज' खालामो नोङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
बै दालानिफ्राय जों लाथा एम्फौखौ ओ बै फिथोब सिंनिफ्राय ओ जों बखनानै लाथाखौ एक्सट्रा एबा आलादा ओमफ्राय फिथोबखौ आलादा दोननाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जेब्ला बैयो बख'जानानै आलादा आलादा जायो बे मोननैबो लाथा एबा बिनि फिथोबाबो गोबां खामानियाव फैयो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जेरैहाय जों लाथाखौ फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो एबा न'खरावनो जामुं महरै जानो हायो नङा होमबा नोंथां बेनि अनगायैबो बिनि फिथोबजोंनो गोबां खुन्दुं खुन्दुंनि जि दानाय जायो बे खुन्दुंनि जिया जोबोर जोरो एबा रोजायै जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बेनि गेजेरजोंनो जों गामसा दख'ना गोबां रोखोमनि सि दानानै बाजाराव फानोब्ला जों गोबां रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बिदिब्ला जोंनियाबो सम जानानै फैबाय नोंथांजों लाथानि बागै गोबां खोथा सावरायनो मोननानै आं गोबां खोथा मोनथिनो मोनबाय नोंथांनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय
नोंथांजोंबो रायज्लायनानै आं गोबां खोथा मोनथिना मोनबाय नोंथांजों नोंथांनि सायावबो आं गोबां माने साबायखर बावबाय दे अब्ला नोंथां गोजोन्थों
गोजोन्थों